औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादोंं औ बिदिब्ला औ बिदिब्ला नोंथाङा मा खालामगासिनो?
नोंथां दा आङो ओरैनो जिरायथ'ना दं नोंथां
औ
मा खालामदों ओरैनो दा?
आंबो बिदिनो जिरैनानै दङ नोंथां
अ
औ आरो नोंथांनि खबरालाय माबोरै?
खबर खबरा नोंथां बिदिनोसै थै गेजेरावनो दंथ'यो
औ
उ मोजांद्रायबो नङा गाज्रिद्रायबो नङा
औ औ नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांखौ माने औ मोनसे माने जाहोनानि थाखायसो कल खालामनाय जादोंमोन औ माने मोनसे खौरां माने मोनसे आयदानि बागैसो एसे रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायनो हागोन ना?
अ दे सावरायनो
औ बिदिब्ला आं नोंथांजों नोंथांजों माने नों बिथाङा मा-मा माने ओंख्रि माने जानानै मोजां मोनो बा मा-मा मैगं संनानै मोजां मोनो आं बेनि बागैसो एसे माने सावरायनोसै सान्दोंमोन आरो नोंथां
औ सावराय जागोन दे नोंथां
औ होमबा बिदिब्ला नोंथाङा आंनो माने फोरमायना होनो हागोन होनना नोंथाङा मा-मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो? बा मा-मा ओंख्रि संनानै मोजां मोजां मोनो औ
फोरमायनो हागोन नोंथां ओ ओंख्रि होननानै बुङोबाथ' आङो गिबियावनो सबायजों दाउ बियो माने आंनि मोनसे मोजां ओंख्रि आरो बेखौ आं माने जानानै मोजां मोनो आरो लोगोसेनो औवा मेवाय ओमफाय औवा मेवाइजो अनला दाउ बेफोरबायदि आरो बेखौ जानानै माने आं जोबोद मोजां मोनो आरो बेखौ माने आङो गावनो संनानै जायो माने आंनि गोसो मथे आङो संनानै जायो जायो माने बेखौ ओह आह गिबियावनो आङो सबाय ओंख्रिखौ बुंग्रोनोसै आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव सबाय ओंख्रि खौ माब बायदि सङो आं नोंथांनि एसे फोरमायनोसै नोंथां गिबियावनो सबाय ओंख्रि सबाय ओंख्रि संनो थाखायथ जोंनो सबाय नांग्रोन नङा होमबा नों थां आरो बेनि थाखाय माने जोंहानि न'आवथ' सबाइ गैया नालाय बेनिखायनो आङो सबायखौ जों न'खर खरनि मानसिखौ माने बाजारनिफ्राय बा बेफोरबायदिनो दखान फाय लाबनो होयो आरो बेफोरबायदिनो दखनि फ्राय बेखौ लानानै फैबाय लानानै फैनानै बेखौ माने बेफोरबायदिनो दसे सोमनानै दोनबाय आरो नों थां मानो होनबा बिगुर थायोना बेवहाय बिगुरखौ माने एसे खारहोनो थाखाय खौ आङो माने दसे सोमनानै दोनो आरो बेफोरबायदिनो दसे सोमनानै दोनबाय द से सोमनानै दोननानै बे खौ आरामसे सुनानै लाबाय सुनानै लानानै बेखौ माने बेफोरबायदिनो सारायाव बा खान्थायाव बेफोरबायदिनो रुग्रोना लायो आरो एसे बिदिनो दै होनानै रुगायो होग्रोनानै लाबाय एसे ओमफ्राय बेफोरबायदिनो दै होनानै दसे दैजों रुइहोग्रोनानै बेनि उनाव जोंनो सबाय ओंख्रि जानो खारैथ' नांखागौ नालाय नङा होमबा नोंथां औ ओह बेनिफ्राय बिदिनो दैजों दसे रुइहोग्रोनानै माने बिनि दसे उनाव आव खारैखौ होनानै होबाय आरो बेफोरबायदिनो खारै खौ होनानै ग्लब ग्लब गोदौ होबाय गोदौ होनानै बेफोरबायदिनो रुइ होबाय आरो रुइहोनानै हमनानै ला आङो दा दाउजों जागोन दाउजों जानायनिखौ खिन्थानोसै आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां।
फोरबायदिनो दाउजों जानोबाथ' आरो जोंनो दाउखोनो नांलायबाय नङा होमबा।
औ नंगौ।
औ बेफोरबायदिनो दाउआ माने जोंहानावनो दङो नालाय आङो न'नि दाउखौनो बेफोरबायदिनो माबानानै बेफोरबायदिनो बुथारनानै बेबायदिनो गोदानानै लाग्रोबाय। गोदानानै लाग्रोनानै आरो गिबियावनो बेखौबो बेफोरबायदिनो सामब्राम ओ थाव बेफोरबायदि होनानै एवनानै लाग्रोबाय आरो, एवनानै लानानै आरो बेहाय जा जा नांगौ मस्ला मस्लि बेफोरखौ माने गासैखौबो रेडि खालामनानै माने देनानै ला खाजोबग्रोयो आरो। बेनि उनाव बेदरखौ एव फ्रामनायाव माने बेफोरखौ होजोबबाय आरो जा जा नांगौ बेखुनि बे खौ होजोबबाय। बेखौ होखांनानै बे बेफोरबायदिनो जिथिया बेदरा माने मोनगोन आरो मोनजासिम एसे मोनजासिम एवफ्रामनांगौ नालाय बिदिनो मोनजासिम एवफ्रामनानै जि जेथिया जागोन बियो बियो एवजासिम मोनजासिम जाबाथाय बेयाव आं जा सबाइ रुनानै दोन्दोंमोन बेखौ बिदिनो होनानै होबाय आरो औ बिदिनो होनानै होनानै खौ बेफोरबायदिनो होबाय होनानै दसे मोन मोजाङैनो गोदौनो होबाय आरो खोबना होनानै दसे मोजाङैनो ग्लब ग्लब गोदौनो होबाय मानो होनोब्ला बेदराबोथ' मोननांगोन जो नालाय जोंनिया। ओ बेनिखायनो बिखौ आरामसे खोबनानै ग्लब ग्लब गोदौ होबाय गोदौहोनानै गोदौ होनानै बेफोरबायदिनो नांगौ जखानि जाबा बेखौ साखिबाय आरोना। साखिनानै बिदिनो संख्रि नांगोन नांगोन ना नाङाखै खारै नांगोन ना नाङाखै बेखौ साखिबाय बेखौ साखिनानै जा नांगौ जखानि जाबाय नांगौ जखानि जाबा अब्ला जोङो आ जोंनियाथ' दा दुन्दिया समाव दुन्दिया होयो नङा होमबा जोङो आरो दुन्दिया गैयाब्लाथाय जोङो मा होनो गंगार दुन्दिया होनना बुङो ना। मिथियोना नोंथाङा? गंगार दुन्दिया होननानै बुङोबा मिथियोना नोंथाङा? औ औ। बेफोरबायदिनो गोदा दाथ' दुन्दिया औ दाथ' दुुनन्दिया मोना नालाय बेफोरबायदिनो गंगार दुन्दियाखौ मोदोमनो थाखाय होबाय आरो बिदिनो होनानै बिदिनो जाबाथाय खांनानै बेफोरबायदिनो जाबाय आरो। आं माने जोंनि ओनसोलाव बे बेफोरबायदि सङो आरो नोंथां सबाय ओंख्रि। खौ दा नोंथांमोननि ओन सोलाव माबायदि सङो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ माने जोंनियावबो औ औ नोंथां जेनेबा जोंनियाव बो सबाय ओंख्रि जोनोबा थ' नोंथां होननाय बायदि जोंनो सबायखौ नांग्रोगोन नङा होमबा? थां औ बिदिब्ला औ होमबा जोङो सबाय खौ जोंहा नोंथाङा जुदि न'आव दं न'निफ्राय लानो हागोन जुदि गैया जों बा दखाननिफ्राय बाय नानै लाबोनां दखान बा बाजारनिफ्राय औ ओमफायो जेनेबा औ फायो जोङो जेनेबा सबाय ओंख्रि संनो थाखाय जोङो जेनेबा सबायाखो जों एवग्रोनांगो आरोना जोंनि खिजाय बिदि बानायो आरो नोंथां जोंहा न'आव माने बिदि सङो आरो माने जोङो सबाय। ए गुरना लाबाय ओमफायो एवनानै जेनेबा जोङो सबायखौ जोङो हुख्रेमबाय आरो ना नोंथां।
औ औ माने गथासो बायनानै लाबो आरोना नोंथांमोननिखै होमब्ला? औ औ औ माने जोंनि ओनसोलावथ' माने बेफोरबायदि मा होनो? हुखावखानाय मोनो नालाय जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि खालामनो गोनां गैलाया आरो। गथा हाय बायनानै ला। लाबा माने जोङो।
औ औ खायफा खायफा दखानाव मो ने माने इदि हुख्रेमनायखौथ' मोनो ना गेरा नालाय खायफा खायफायाव मोनो आरो जोंनियावबो औ औ बिदि माने जों ना लासिगोन ओ मफायो माने जोंहानि न आवथ मालाबा मा माने हुख्रेमनानै थाखायो नालाय माने मालाबा थ जोंहा बुरजा एवनानै होख्रेमनानै माने जे माला जानो गोसो माने हुख्रेमनानै दोनो आरो जेनेबा औ औ औ औ औ औ नोंथां औ औ बिदि बिदिनो माने नोंथांआ होननाय बायदि जोंबो माने ओरै दैयाव माने ग्लाब ग्लाब गौदौहोना बुजिगोन आरो
औ
फायो जेरै जोंङो बेदरजों जानोबा जेनेबा जोंहा अ जेनेबा जोंङो बेखौथ जोंङो अमा बेदरजोंबो जानो हायो बा जों दाउ बेदर जों बा ब्रयलारजोंबो जानो हायो नंङा होनबा नोंथां आरो औ औ ना गोरानजोंबो जों जायो होमबा बिदिब्ला आं नोंथांनो ओरै जेनना दाउजोंनो खिथानोसै आरो नोंथांनो जेनेबा जों दाउ जेनेबा दाउ ब्रयलारजों खिथानोसै आरो होमबा जोंङो दाउ बयलार जेनेबा नांगौ दाउ बयलारजों जानो थाखायबो जों दउ बेलारखौ नांगौ नंङा होमब नोंथां होनबा जोंङो ओरै बाजारनि बायना लाबोबाय आरोना
औ
सोरनिबा नआव बुसारनोबा जों नोंथाङा नआवबो बुथारनानै साफा खालामनानै गोदानानै बिदिनो लानो हायो आरो औ बेनि उनाव जोंङो बे दाउखौ दाउ ब्रयलारखौ जों एवनांगोन आरोना दा एवफ्रामनांगोन आरो जेनेबा बा एवफामनाबो माने नोंथाङा होनो हायो आरो होमबा एवफ्रामनायखौ थावखौ होग्रोनांसिगोन नालाय आरो थावखौ होनानै जोंहा जेनेबा बा पियास होनांसि सिगोन ओमफाय पियासखौ दसे माने ओरै गोजा बा आरो एसे एवनानै जोङो बेदरखौ होनांसिगोन आरो ना औ ओमफाय बेदरखौ हो होखांनायनि उनाव नोंथाङा जेनेबा सामब्राम गुफुर ओरै हाइजें बा नोंथाङा जेनेबा बानलु सानलु मा मा सानो मस्ला मस्लि नांगौ बेफोरखौ नोंथाङा देनानै लाखादो आरो।
औ।
बेनि उनाव जेनेबा जिथिया नोंथाङा एसे माने पियासजों बेदरजों एसे जेनेबा ओरै गोजा गोजा जागोन ना जेनेबा जोंहा बिनि उनाव जोङो मस्लाखौ होनो हासि थां ओमफायो जोङो मस्लाखौ बो होनानै जोङो जेनेबा बेदरखौ जोङो फोमोन नांसिगोन आरो जेनेबा नोंथाङा जे बेसेबां गोबाव एवो। ओमफाय बेनि उनाव एव खांनायनि उनाव नोंथाङा जेनेबा बैयाव ओ सबायनियाव माने नोंथाङा गार सननानै होनांसिगोन आरोना बे बेदरखौ। ओमफायो गारसानना होखांनायनि उनाव जेनेबा जोङो नोंथां होननाय बायदिनो जों माने दै ग्लब ग्लब गोदौ होनांगोन आरो ओफायो माने जेनेबा जितियालगे माने मोना एतियालगे जों माने गोदौनो होनांगोन ओमफाय जि तिया मोनगोन जेनेबा जोङो गैयाबा गगार गंगार दुन्दिया नोंथां होननाय बायदि जों होगोन आरोना बेयाव सबायाव ओमफायो जेनेबा बिसिमानो जोंनियावबो सबाय ओंख्रिखौ बिदिनो संनायनि जायो औ होमबा आंङो जेनेबा आंङो मोनसे आरो ओंख्रि माने जानानै गोथाव मोनो आरो ना नोंथां। ओम जेरै अनलाजों दाउ आरो अनला दाउ आरो जेनेबा औवा मेवाइ आरो ना नों थां आरो बेनि ओ लोगोसे आङो औवा मेवाइ गोखैखौबो माने बिराद जानानै मो मोजां मोनो आरो जेरै माने औ औ औ औ जेरै आङो माने औवा मेवाइ जों जेनेबा नाखौबो बिराद मोजां मोनो आरो बा एबा लोगोसे आंङो औवा मेवाइ गोखै जों बेदर खौ मोजां मोनो आरोना नोंथां औ-औ औ-औ जेरै अमा बेदर जेनेबा फोराननाय। जों जों औवा मेवाखौ बिराद माने जानानै मोजां मोजां मोनो आरो औ औ बिदिनो जेनेबा आं दा नोंथांनो एसे फोरमायना होनो जेनेबा जोंहा औवा मेवाय गो थैजों अमा बेदर अमा बेदरखौ जोङो माबोरै संनानै जानो हायो औ जेनेबा जोंहा औवा मेवायाथ जेनेबा जोंङो औवा मेवाय गो खौ जोङो ओरैनोबा आसार बायदि जोङो सामब्राम गु फोर होनानै लगायनानै ओरैनो गोथाङैनो जानो हायोना नोंथां
औ औ नोंथां हायो ओ ओ
बा जोङो अमा बेदरजों संनोबाथाय जोङो जेनेबा औवा अमा बेदर गोरानखौ जोङो थावआव मोजाङैनो जेनेबा पियाज सियाज मसलाफोर होनानै बानलु देनाय होनानै जोङो मोजाङैनो फोमोननानै लाग्रोनांगोन आर दै होनानै माने जोङो माने मोननायसिम जों फोमोनना लानांगोन आरोना ओमफायो जोंङो। लास्टआवाव जोङो औवा मेवाय गोखै माने गार सननानै होनांगोन आरो औ औ बेनि सायाव जोङो जेने बा औवा मावायाथ जोंना इदि इमान मोनलाय नाङा ना जोंहा थाङैनो जानो हायो नालाय खिन्थु जोङो माने मोननाय माने औवा मेवायाबो मोननाय बायदि अमा बेदरजों माने लोगोसे जोङो एवनांगोन आरो ना औ ओमफाय बेनि उनाव औ ओफाय बिनि उनाव जोंङो माने माला मोनो जोङो ओरै दुनदियाफोरबो होनो हायो आरो नोंथां होननाय बायदि जेनेबा जों लास्टआवथ ओंख्रि मोनबाथाय जों दुन्दिया होयो नालाय ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथाङा साखिदों आरोना। बेसेबां मा संख्रिबा नांखोबा बानलुआ नांगोनना नाङाखै औ होनबाना माने।
जाबाय आरोना नोंथां दे होमबा नोंथां जोंनाथ' समाबो जानानै फैबाय। सावरायनायखौ बेखिनियावनो बोजोबथ' नोंथां।
औ औ दे गोजोन्थों नोंथां औ दे।